खुलुमबाय नोंथां
खुलुमबाय नोंथां खुुलुमबाय गोजोन सानजौफु नोंथां औ मोजाङैनो दङ नोंथां औ खबर सबर नोंथाङा मोजाङै ना नोंथां?
आंबो आनान गसाइ अबंलावरिनि अननायाव मोजाङै
अ अ मोजां नोंथां ओमफ्राय नों थां आंनाव कल हरनायनि आन्दोआव माबाफोर दंमोन नामा नोंथां?
खबर हरनायनि गाहाय जाहोनानो जाबाय जोंनि बरनि माखासे जाग्राफोर हारिमुवारि जाग्राफोर बेफोरनि बारै रायलायनो थाखाय आङो नोंथांनो फन हरनाय जादोंमोन।
औ आं नोंथां औ। अ नोंथाङा ओरैनो ओ मानि सायाव बांसिन मिथिनो लुबैदोंमोन नोंथाङा?
जाग्रायाथ गोबां दङ जेरै अनला संनाय मा अनला संनाय सबायजों दाउ नाथाय आङो दिनै नोंथांनाव सोंनो नागिरदोंमोन ना जोंनि हारिनि जाग्रा जोबोद मुंदांखा नाफाम जायखौ बुङो नाफाम। बेनि थाखाय बेखौ बोरै बानाय बेखौ मिथिनो थाखाय नोंथांनाव फन खालामनाय जादों नोंथां नोंथाङा आंनो सुंदयै फोरमायनो हा गोन नामा?
ओ हागोन नोंथां हागोन औ ओ
नोंथांनि बेसेन गोसा समखौ
ह ह ह जागोन दे ओ नोंथां नाफाम मोनोबाथ जोंनि बर हारिनि एंगारनो हायै मोनसे जामुं आनो जाहैबाय। जायखौ जोङो ओ ओंखामजों जाफायो। बा ओरैनोबो जोङो ओ खाजिफोरबायायदि हिसाबै जायो। बेफोराव गोदोनिफ्रायनो ओ जोंनि बर हारियाव आजै आजौ निमफ्रायायनो बानायबोनाय मोनसे जोंनि दोरोङारि जामुं जायखौ जों एंगारनो हाया आरो बियो जोंनि हारियावल बांसिन बानायजायो बेखौ आं फोथायो आरो नोंथां। दा बेखौ बानायनायनि ओ बा बे खौ माबोरै बानायो बेहाय माखासे ओ माखासे माबा दङ जेनबा फारि फारि मोनसे नेम बायदि थिखानाय दङ आ बारस बारसा जाया ओ सिगाङावनो जोङो माने ओ नाफोरखौ ओ ना गोरलै गोरलै बारा गिदिरनायाबो जाया बेयाव ओ जोङो नाफोरखौ सिगाङाव जोंनि बरफ्राथ गोदो मेरला ओरैनो ना हमनाय माबानायाव आरियाव ओ आखा फाखाखामोन। बिसोरो नाफोरखौ दैयाव हाननानै लायनानै बा हमनानै लायनानै सारना लायनानै बिसोरो जानो हानायखौ जाबाय ओमफ्राय माखासे आग्लायनाय बा जानो जाख'नो हायै बे नाफोरखौ बिसोरो मा खालामोमोन बुरजायै फोरानोमोन आरोना सान्दुंङाव जेब्ला बे नाया औ बेनाया जेब्ला रानो आरो ना जेनबा स्रेम स्रेम जायो नाया ओ बे नाखौहाय जोंनि बर' फोरा नाफाम बानायनो थाख मा खालामोमोन ओ माखासे जोंनि मिथिंगायावनो मोननाय बा जोंनि ननि साख खाथि फाखाथियावनो मोननाय माखासे बेयो ओ लाइफां हारिनि बा थास' था स'आ बेनि थाखाय जोबोद गोनांथार आरो ना। ओ थास' देन्थाया बांसिनै थास' देन्था होनानै बानायो। बे थास' देन्थाजों नाजों उवालाव बा बर'फोरनि गोदो माइ देग्रा उवाल बे उवालाव मोननैजों ज' देग्लियो आरो ना। देग्लिनानै जेब्लासिम बेयो एकदमबारे ओ आखाइजों गल गल सिथबनो हानाय जाया अब्लासिम देबाय थागोन। बे देनाया मोज जाङै मिस मिस एकदमबारे ओ नाजों थास'जों गोरोब लायथारबायबा अब्ला बेखौ मा खालामोन अ' ओ औवा औवा औवाखौथ' ओ हासयोबा जेनेबा एसे जोंनि आखान्थिजों समान गोलाव गोलाव हासनानै बेयाव गुदुं ओंखारोना बे गुदुङाव ओ बे देनाय उवालाव देनाय नाज जों थासजों माबाखौ ओ देनानै ओंखारनाय जे लाथा लाथा बेखौ औवा हासुङाव सोनानै थालिर बिलाइनि थालिर बिलाइजों थालिर बिलाइ बे गोथांजों बेखौ माथुनानै बेखौ एसे ओ उननि जानो थाखाय माने जोंनि मा खालामो उखुन्दै नांनाय जायगायाव बा ओंखाम संग्रा जोंनि बर'नि जायखौ जों इसिं होनो बेयाव सोनानै बा उखुन्दै फोनांनो थाखा खाय दोनोमोन आरो ना। बियो दाइरेक्ट देग्रोमोना जा जाया ओ इस बिसनि मिलायलायनाया बा देनानै एसे मिलायलायनाया एसे मोजाङै ओ मा जानांगौ माने गावजों गाव बिनि रसखौबो बे होनांगौ बिनि रसखौबो बे होनांगौ अब्लासो बे नाफामा मोजां मोदोममोन आरोना नोंथां। दा बिदिनो नोंथां ओ अ औ बि जानायावथ' जोबोद गोथाव नोंथां। बेखौ जै संबाय ओ बिनि साखाथि फाखा थि बिनि मोदोमनायानो गोसाजोबखायो नोंथां लाखो जाखोमानोना हाखाया बेखौ जाखो। खोमानोनो हाखाया नोंथां बिराद जानायावबो गोथावआनो नोंथां
जोंनि मुंदांखा जाग्रा बेनोना
औ औ नोंथां औ दाथ' नोंथां आंथ' नोंनो फोरमायबाय जेन'बा ओ नाफामखौ मा-मारैनिफ्राय मारै बानायो। माबायदि बिनि टेस्टआ बेखौ आं नोंनो जा थांनो हायाखैबाबो आं आंनि बुंनायजों आं फोरमायबाय नोंथां
नंगौ नंगौ नोंथां
दा नोंथांनिफ्रायबो आङो एसे गियान लानो बा नों-नों रोंनाय माखासे माबाखौ आङो मिथिनो लुबैदों आरो
हागोन हागोन नोंथां नोंथाङा मा मानि बारै मिथि
र हागोन नोंथां आं मिथिनो लुबैनाया नोंथा थां जोंनि बर'फ्राबोथ' ओ बर'फ्राथ' गोबां ओंख्रियाव मोनसे बुस्थु मा होनो बेखौ ओ जेन'बा रिमोननायाव बाहायो आं खोनादों बिदि ओ जायखौ जों खारदै होनो ओ ओ आ औ औ नोंथां औ बे खारैखौ औ बे खारदै दौबा खारिैखौ जोंनि बर'ओ फ्रा माबोरै बानायो बेखौ फोरमायनो हागोन ना नोंथां? हुम दे होमबा नोंथां ओ फंनैसो गोनांथिफोरखौ बा बिनि मारै बानायो बेफोरखौ
दे हागोन नोंथां नोंथांनि मिथिनाय बायदियै आंङो फारियै फोरमायलांसै बे खारैखौ दिहुनायनि मेन। बिनि गाहाया जादोंमोन जे ओ माबानिफ्राय फैदोंमोन बियो मत्मा गान्दिनि। समनिफ्रायनो फैदों मिनि जेला ब्रिटिश ब्रिटिशफोरनि समनिफ्रायनो फैदोंमोन। मानो होनबा बै समाव मोनसे आन्दलन जा। दोंमान बै आन्दलनाव मा होनो संख्रि जानो मोना होननायनि। जाहोननि थाखायनो फ्रायनो बे। बहुद दिहुननाय जादों। बेखौ गोबां औ दान्दि मार्चनिफ्राय औ दान्दि मार्चनिफ्राय औ औ औ औ बेनो आंङो गोसोआव गैला बे मायथाइखौ जिखुनु बै माबानिफ्रायनो फैदों आरो बियो।
अ अ अ।
जों जाला होननानै। नागारजोबदोंमोन अब्ला बर'फ्रा बे। संख्रिखौ। संख्रि नों गैयाबाथ' ओंखाम। जानो हाया ना। गोबाब बुस्थु दिहुनदोंमोन आरो बर'फ्रा बे गोबाब बुस्थुखौनो। दिनै जों खारै महर होनाय।
खारै औ औ औ‌ नोंथां औ।
बेखौ गोबां बुस्थुनिफ्राय बानायनो हायो। जेरै। थालिर फिफांखौ दानफायनानै बानायनो हायो। बेसर माबा? बेसर बिलाइनिफ्राय बेसर गोरान बिलाइनिफ्रायबो। बानायनो हायो।
औ नोंथां औ ओम।
ओ जेरै मैथ्रु मैथ्रुनि फिफांफोरखौबो। दानफायनानै बेखौ फोराननानै। बानायनो हायो नों। थां दानिया आंङो। बिनिनो मोनसे थालिर फिफांजों बोरै बानायो। खारदैखौ आंङो बेखौ फोरमायना होनोसै नोंथांनो नों औ नों। थाङा मोजाङै खोनासंदो। देनां जेब्ला नोंथाङा जानो गोसो दङ होब्ला आंनि बुंनाय बायदि खालामनानै खालामबानो होनब्लानो नोंथाङा बै खारदैखौ मोननो हागोन नोंथां दे बि बिदिफोर थालिरनि बिफांजों बोरै खारदै बानायो आं नोंथांनो फोरमायनोसै
औ नोंथां दे
सिगाङावनो नोंथाङा थालिर बिफांखौ दानफायनानै लाग्रो नांगौ
औ
थालिर बिफांखौ दानफायनानै लानानै बे थालिरनि माबाखौ बिफांखौ फिसा फिसा-फिसा थुख्रा थुख्रा दानफ्लेनानै लानांगौ आरो थुख्रा दानखां नायनि उनाव नोंथाङा बेखौ फोरान नांगौ
औ नोंथां
रानानै सानदुं गोसायाव साननै सानथामसो फोराननांगोन नोंथां बेखौ फोरोंखांनायनि उनाव साननै सानथाम फोरोंखांनायनि उनाव नोंथाङा बे फिस लाबोनानै दोनफैदो दाबसे जायगायाव जमा लाफैनानै दोन फैनानै बिखौ सावनांगोन नोंथां मोजाङै सावनांगोन ओरैबायदि सावनांगोन गासिबो ह थफ्ला जाजोबनांगोन आरो नोंथां
औ औ-औ
गासैबो हाथब्ला जाहोनानैसो हानबासो होमबासो बेयो सिथम जागोन मानो होनबा हाथफ्ला जायाबाथाय बेखौ जाजानाय नङा नोंथां बेयाव गासिबो रु गुरै गुरै हाथ'ल्फा बायदि गासिबो सावग्लिजोबनानै हांगार गुरै गुरै खालामनांगोन बेनि उनाव बेखौ जमा दोननानै मा खालामनांगोन नोंथां दै एसे होनानै खौ दुलुर। दुलुर आखाइजों। गल गल गल गल बानायनानै। आरो सान्दुङाव फोरानफिननांगोन नोंथां बेखौ सान्दुङाव। फोरानफिननांगोन। बेखौ सान्दुंआव फोरानफिननानै जेला। गोरा लायो। अब्लानो बियो जोंनि खार दै ए बा खारै। होननाय बुस्थुखौ जों मोननो हागोन अब्ला बेखौ मोनबा। जोङो बेखौ डाइरेक्टलि खनसेनो जोङो ओंख्रियाव हरनो हायाना। बेखौबो बोरै सरग'यो इखौ नोंथाङा मिथिगोन ना मिथिया?
थियोमोन नोंथां दा नोंथाङा फोरमायनो गोसोबा आंनो फोरमायनो हागोन नोंथां।
नोंथां आं नोंखौ मोजाङै फोरमायना होबावसै। बेखौ बै जों नालें खर जाखोन्दा बुस थुनि जे साहा बाद। थायो जे मा होनोमोन बेखौ आं गोसोआव मोजाङै फैयासै नोंथाङा बुंनो हागोन ना? नालेंखर बि ओ नालेंखर खथा खथा औ औ औ खथा औ नालेंखर खथानि बै गब्लंआ बेखौ माबानो औ। बेखौ हा बै नालेंखर जाखांनायनि माबायाव ओ खथायाव। सिफ्लेनानै होनांगोन सिफ्लेना होनानै बेयाव। दै लुना होनांगोन नोंथां। बेनि उनाव बै। मा बिनि रोसिखौ सरब'नो होनांगोन। मोजाङै बेखौ सरग' होनानै। हो-होबाथाय। जोङो मा मोननो हागोन नोंथां। खारदैखौ मोननो हागोन आरो।
अ नोथां औ औ।
खारदैखौ मोननो हानानै होनब्ला जोङो नोंथाङा मा ओंख्रियाव होनो। बेखौनो जोङो होनो हायो बै माबाखौ नोंथाङा बै। हादलि सिफ्लेनाय बस्थुखौ डाइरेक्टलि होनाङा। बै दैखौसो होनांगोन नों। ओमफ्राय नोंथाङा बेखौ होयोबा। अनलायाव होनो हागोन अनला ओंख्रियाव। जोबोद गोथाव जायो बेबायदिनो सबाइ ओंख्रियाव होनो हागोन। माखासे सबाइ ओंख्रियाथ' जोंना खारदै होयाबानो जाया नालाय नों थ
औ नोंथां।
थां। सबाय ओंख्रि जानायाव बे मोनसे नागार हायै मोनसे जिराथ होनजायो। जोंनि बर'नि आरो बेखौ संख्रि गैयि। समाव जेब्ला माबादोंमोन। जेब्ला जों संख्रि जानायखौ बन्द' खालाम। खालामदोंमोन अब्ला मानसिफ्रा बेखौनो संख्रि महरैबो बाहायनाय जादोंमोन नोंथां। मोनसे समाव। नोंथाङा आंनि बुंनायखौ मिथिनो हाबायना नोंथां।
हाबाय नोंथां जोबोद गोजोननाय जोबोद गोजोननाय मोनबाय नोंथां नोंनि आं दिनै गोबां बे खारदैनि बागै मिथिनो मोनबाय जेनेबा मारै बानायो। माबोरै सरो माखौ होयो जोबोद जोबोर गोजोननाय मोनबाय नों
औ आंबो नोंथांजों माबानि बारै ना खौ बोरै बानायो।
होमबा उननि समाव लोगो मोनबावगोन बेखौ आसा खालामबाय नोंथां।
औ औ नोंथां जागोन दे नोंथां औ नोंथां जागोन दे गोजोन्थों।